हेल' नोंथां अ खुलुमबाय नों थां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ नोंथां।
औ बे आयदानि मुङानो जाहबाय जोङो बैसागुनि बागै सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां‌। नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
थां।
औ बिदिब्ला नोंथांमोननिथिं बैसागुखौ बोरैहाय खुंनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ बेबायदिनो जोङो बैसागु होननानै बुङोबा बैसागुआ जोंनि ओ बर' हारिनि मोनसे फोरबो नङा होमबा नोंथां। ओ बेयाव जोङो बैसागुखौ। मोननै बाहागोआव राननो हायो जेरै मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु नङा होमबा नोंथां। बियो ओ जोंहा गिबियाव औ बै सैथ्र' दाननि जोबथा अक्ट' ना बेखौ जोङो संक्रान्ति होननानै बुङो बेयाव जोङो मोसौ बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो बेबायदिनो मोसौ बैसागुआव जोङो मोसौफोरखौ फालिनाय जायो जेरै मोसौफोरखौ जोङो फुङावनो जोङो मा होननानै बुङो थुखैनानै जोङो बिसिरनाव माखासे जोंनि थौ संग्रा ओं ओंखाम जाययाव जों ओंखाम सङोना बिनि दो एबा थौनि जोङो हांगार एरखनानै जोङो बिखौ थाव गुबैजों लगाय-लगायनानै जोङो माखासे ओ थालिरनि गांखं बा बेफोरबायदिखौ हास'नानै बा थास'जों जोङो मा होनना बुङो ओ मोसौफोरनाव फोथा थुनानै होनाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो मा ओ बिबार माला बा माखासे लाव फान्थाव आलु बेफोरनि जोङो माला गानहानै जोङो नेमखान्थि बायदियै मोसौखौ खारुननाय जायो बेयाव जोङो ओ-माइब्रानि ओ-आखाइ बेफोरबायदि जोङो ओ-मा होनना बुङो जोङो सबायाइ गोरानबो होननानै बुंनाय जायो माब्लाबा माब्लाबा बेखौ जोङो फारि फारि सारनानै मोसौनो जा होलांनानै बेखौ फोथाराव एबा गांसो गोनां जायगायाव जोङो खाहैनाय जायो आरो एबा खारननाय जायो आरो। बेबायदिनो बेयो जाहैबाय मोसौ बैसागुनि थांबाय बेनिफ्राय जोङो अखानायै बैसागुनि से अक्ट' खालि जोङो मा होननानै बुङो ओ- मानसि बैसागु जागायो बेयाव जोङो से अक्ट' खालि जोङो मा खालामो ओ-जोङो न'खराव फुजा होनाय बेबायदिनो जोङो न'खराव फुजा होनानै जोङो जेरै गाव गावनि ओ-धोरोमनि नेम बायदियै जोङो गाव गावनि इसोरखौ खुलुमनाय बे हाबाफारिखौ लायो। बिनि उनाव जोङो ओ- न'खरनि गावजों गाव सनमान होलायनाय जेरै गेदेरा उन्दैखौ अननाय बा उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय बेफोरबायदि सनमान होलायनाय हाबाफारिखौ लायो। बेनि उनाव जोङो ओ गामिफोराव बा ओनसोलफोराव जोङो ओ- माखासे खायफा मन्दिरफोर दङब्ला बेयाव नेमखान्थि बायदियै जोङो ओ-जयै आरज गाबनाय बा फुजा होनाय बा जयै मा होननानै बुङो बैसागु फालिनाय बेखौ जोङो नुनो मोनो बेयाव जोङो ओ- रायजोयैनो बा जयै जोङो मानदिराव आर'ज गाबनानै बा इसोरखौ खुलुमनानै जोङो ओ-बैसागुनि मुङाव आरोबाव फिन मा होननानै बुङो जयै ओ-गेदेरा उन्दैखौ उन्दैआ गेदेरखौ मान होलायनाय एबा उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमनाय बेफोरबायदि हाबा हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो। बिनि उनाव जोङो मा खालामनाय नुनो मोनो? ओ- माखासे हाबाफारिफोरखौबो जोङो बेयाव लानो मोनो माखासे बेबायदिनो बिबुंथि लाखिलायनाय एबा गेदेरफोरा उन्दैफोरनो बोसोन होनाय बा माखासे ओ- मोज मोजां मोजां ओ-मा होननानै बुङो खोथा बाथ्रा फोरमायनानै होनाय बा बेबायदिनो जोङो माबायदि जौगालांनांगौ बा बैसागुनि सोमोन्दै बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ फोर फोरमायलायनानै होनाय ओ- सासेया गुबुन सासेनो बा सासेया ओ-गासैनोबो बेफोरबायदि सावरायलायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। बेनि उनाव ओ-जोङो मा खालामनो हाबावो ओ-जोङो माखासे आथिखालाव नुनो मोनबाय थादों जोङो से अक्ट'निफ्रायनो जोङो माखासे खेला-दुला बा माखासे मोसानाय मेथाइ खननाय माखासे गेलेनाय बेफोरबायद - हाबाफारिखौ लानाय नुनो मोन आरो आरो बेबायदिनो जोङो से अक्ट'निफ्राय लायाबाबो जोङो ओ-बेबायदिनो ब्रै बा द' बेबायदि गावाबागाव गामिनि सावरायलायनायनि गेजेरजों थि खालामनाय अक्ट'आव जोङो बैसागुनि मुङाव माखासे गेलेनाय आरो मुवारि हाबाफारि लानायखौ जोङो नुनो मोन नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोङो ओ बैसागनि नै अक्ट' बा थाम अक्ट' बेफोराव मा होननानै बुङो जोङो बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला ओन्दै गेदेर बयबो मा होननानै ओ-बैसागुनि मुङाव जोङो ज' ज' ओंखारनानै न'खर न'खर जोङो ओ- बर'नि दोरोङारि दामग्रा देग्रा आइजेंफोर लानानै जेरै खाम सथा सिफुं सेरजा बेफोरबायदि लानानै जोङो न' न' ओ- बेबायदिनो हारिमुखौ जोङो नोजोर। बोनानै बा हारिमुखौ लाखिनानै जोङो न' न' रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो।नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोङो रंजायै रंजायै ओ-मोनसे न'खरनिफ्राय गुबुन मोनसे न' खर मोनसे न'खरनिफ्राय गुबुन मोनसे न'खर बेबायदिनो फारि फारि रंजायै रंजायै जोङो। खौसेयै रंजानायखौ नुयो आरो बेबायदि रंजानायनिफ्राय जोङो बेखौ नुनो मोनो ओ- जोङो रंजानायनि गेजेरजों जोङो हारिमुनि दिन्थिनायखौ जोङो ओ-मोननो हायो जेरै आरो हारिनि खौसेखौ जोङो मोननो हायो गावजों गाव अनलायनाय गावजों गाव बोसो बोसोन होनलायनाय गावजों गाव गोरोबलायनाय बेबायदि ओ- जोङो रोंगौथायखौ बा रोंगौथिखौ मोननो हायो आरो जोङो बेबायदिनो हारिनि दामग्रा देग्रा आगजु बा दोरोङारि दामग्रा देग्रा आगजु बेखौ जोङो लाइमोनफोरनो बा मिथियै उन्दैफोरनो जोङो बेबायद दिनो रैगा गालांनो थाखाय जोङो बाहायनाय बा जोङो गाननाय जोमनायनि बेलायावबो बुंनो हायो जोङो जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनायजों जोङो बैसागुखौ रंजानाय जायो नालाय। जोंनि इयुननि उन्दैफ्रा बा इयुन जोलै। फोरा जाहाथे बेखौ नुनानै सोलोङो आरो। आरो हारिमुखौ लाखियो आरो फोरबोखौ लाखियो आरो बेबायदिनो आगजु दामग्रा देग्राफोरखौ जोङो सिनायनानै लायो आरो बेखौ मोजाङै ओ मा होननानै बुङो बयखौबो मिथिहोनो थाखाय जोङो बेफोर फोरबोफोरखौ खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो जोङो। से ओ नै थि अक्ट'आवबो जोङो गामिफोरा गिदिर जायोब्ला जोङो ओ न'खर न'खर हाबजोबनो हायाबा बेबायदिनो थामथि अक्ट'आवबो हाबनाय नुनो मोनो आरो जोङो बेखौबो नुनो मोनो जे थामथि अक्ट' खालि जोङो माखासे फुंखा हगार नाय होननानै बुंनाय जायो बेयाव जोङो खाथियाव थानाय हाग्रा बारिनिफ्राय जोङो मैगं थाइगं बा जोङो गोखा गोखै बायदिसिना मुलि मुलि हारिनि लाइफांफोरखौ लाबोनानै जोङो जयै संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनिफ्राय जोङो बेखौ फोथायनाय जायो जे जाहाथे गोदान बोसोराव बैफोरबायदि माखासे बेमारफोरा साब साफादेरा आरो बिनि थाखाय बेफोरखौ जायो होननानै ओ साननानै लानाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो जोङो माखासे ओ सान फोरनि उनाव हाबाफारि लानायनि जाहोनानो जाहैबाय जाहाथे गथ'फ्रा माखासे रोंगौथिखौ मोननो हायो आरो हारिमुखौ दिन्थिफुंनो हायो आरो माखासे खेला देलाखौ जोङो गेलेनानै खौसेथि जायो आरो गाव गावनि देहाखौ जोथोन लाखिनो हायो बेनि थाखाय माखासे गेलेमुफोरखौ लायो नङा होमबा। नोंथां। ओ नोंथांनि बायदिबा ओ बैस सागु सोमोन्दैनि बैसागुनि सोमोन्दै माबायदि फोरमायनो सानो नोंथां।
ओ बैसागुनि सोमोन्दै बुङोब्लाथ' नोंथांजों बैसागुखौ गासिबो ओ स्नि साननि थाखाय फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां। औ जोंनिथिंबो से सान खालि ओ मोसौ बैसागु फालिनाय जायो गिबियावनो जोङो मो सौ थुखैनो थाखाय ओ गोबां मुवा नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां जोंनो जेरै फान्थाव दिग्लि लिथि हालदै पानिलाव गोबां मुवा बेसाद नांगौ जायो जोङो बेफोरखौ सानसे सिगाङावनो लाबोनानै दोनफैखानानै जोङो बेखौ फिसा फिसा हानाय जायो आरोना नोंथां। बिनि उनाव जोङो बैफोर फिसा फिसा हानायखौ औवाजों आरं सुनानै जोङो बेखौ दरजा मोखां मोखाङाव आलायनानै दोननाय जायो आरो ना। बिनि उनावहाय जोङो सारायबा थौनिफ्राय हांगारखौ हल'नानै जोङो ओ थाव गुबैजों लगायना लानानै मोनथाम औवा खाजाबनानै जोङो मोसौनि बिखुङाव थुनानै होनाय जायो आरो ना बेखौ बिनि उनाव जोङो मोसौ खौ दैमाबा फुख्रिफोराव थुखैनो होननानै लाङो आरो ना बिनि उनाव जोङो औ बिनि उनाव मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो बैफोर फिसा फिसा हाना लानायखौबो सारनानै होनाय जायो आरोना बिफुङाव बेनि उनाव जोङो मेथाइबो रोजाबनाय जायो आरोना बै समाव आं मेथाइखौ रोजाबथ'ला नोंथां। जोङो मोसौखौ होना लांनाय समाव जोङो थाराय गाजलि बा दिग्लि लिथि थालायजों जोङो मोसौखौ दुब्लिसिम होनानै लाङो आरोना नोंथां। औ बिनि ओमफ्राय जोङो मोसौखौ होना गारबोनानै नानै जोङो न'आव फैब्ला जेब्ला मोनाबिलि सम जायो अब्ला जोङो मोसौफोरनि थाखाय गपाल फुजा मोनसे बावनायबो जायो आरोना नोंथां जोङो बै सानखालि हराव मोसौनि बा गोजाम दुरुं बि खौ जोङो गोदान दिरुं लगायनाय जायो आरो ना गोजाम दिरुंखौ बोखारनानै औ बैसानखालि मोसौनि दिना जोबनानै थाङो आरो बैसानखालिनो जोंना फुंखा थालिर फस्ला बायदि बायदि या गोखा गोखै मैगंबो जायो आरो ना नोंथां
औ नोंथां
औ बै नैथि बैसागु खालि जोंना आरोबाव मानसि बैसागु जायो नोंथां अ बिखौ जों दै खालि फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां न' लिरस्रांनानै जोङो गिबियावनो बाथौ आफा बोराइ बाथौनाव खुलुमग्रोनाय जायो बिनि उनाव जोङो जोंनि जा थैनानै थांनाय आबै आबौ गेदेर सुबुंफोर बेफोरनि थाखाय जोङो गोथैसो बावनायबो जायो आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो बिमा बिफा आबै आबौखौ सनमान लानाय जायो आरोना उन्दैया देरसिनखौ आरो देरसिना जोंनो उन्दैनो बोसोन होनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां
औ नोंथां
ओइदिनगालिनिफ्रायनो जोंनि गामि गामिनो बोर बोराइ बेन्थ' गथ' गथाइ गासिखौबो जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां गासिबो जोङो औ खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै गामि गामि जोङो मोसानो ओंखारलाङो आरोना नोंथां बिनि उनावहाय गासिबो जोंनिया जा मोसानाया जोबो स्नि साननि उनाव जोबो अब्ला नाथाय जोङो बिखौहाय जयैनो गामियावनो लावखार ओंखाम जानाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
जोंना गोबां रंजानाय गेलेनाय मोसानाय बेफोरबायदि नुथाइखौ नुनो मोनो आरोोना नोंथां
औ
नोंथां जोंना दा समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय मोनथियि माखासे बाथ्राफोरखौ मोनथिनानै नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै औ